औ खोनाबाय नोंथां।
औ खोनाबाय
औ होम्बा जों दा मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ नोंथां दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो नामा?
अ बर' हारिमुनि ना बर'फोरनि दानाय लुनायनि सायाव
औ
औ-औ जाय जायो
औ
ओ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा दानाय लुनायनि
औ-औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मोथिखायो जे बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायजों लोगोसे गोबां लोब्बा थाबोनाय मोनसे हारि ओ दानाय लुनाय जोंनो जोंनि बर' हारिया गावनि ओ न'खरखौ सालायलांनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ बर'फोरा गुबैयै दानाय होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरा गुबैयै ओ गावनि गाननाय खसाब जा बर'फोरनि गाननाय खसाब होननानै बुङोब्लाथ' जों मि थिखायो गुबैयै दख'ना ओ दख'नाखौ गावबा गा गावनि आखाइजोंनो दानानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन बेनि अनगायैबो ओ जों बर' हारियाव गाननाय हौवाफोरनि खसाब होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो गामसा ओ बेफोरबादि गामसा दख'नाफोरखौहाय बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ हिसाननि गोनांथि जायो आरो हिसानाव गोबां रोखोमनि नांगौ बेसाद फोर थायो जेरैबायदिहाय ततखाल ओ रासो माखु जेन्थोर ओ बबिन ओ गनसि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय मुवा फोर थायो बेफोरखौहाय जोंनि बर' ओ न'खर न'खर नुनायखौ नुनो मोनोमोन।
ओ आथिखालाव दानाय लुनाया गोबां रोखोमनि खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' गोबां समनि आंखाल ओ आथिखालाव गोबां जौगाबोनाय ओ थासारिजों लोगोसे ओ सम
औ
गोबां खमखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोंनि बर' समाजावहाय ओ आथिखालाव दानाय-लुनायखौ जोबोर खम नुनो मोनदों। ओ दानाय-लुनाय होननानै बुङोब्ला थ' जों मिनथिखायो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायादि ओ खुन्दुंफोरखौ हाथाइ-बाजार आव बायनानै मोनामोन ओ मोनोमोनब्लाबो जोबोर खम। आरो बेसेननि थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गावबा गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं खौ बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन ओ गावबा गावनो जोंनि बर' आइ फोराहाय नांगौ बायदियै जा खुन्दुआवहाय गाब गानाय गावनि नांगौ बादियै गाब बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन बेफोर गाबखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय ओ बिफां-लाइफां बा बिलाइफोरनिफ्राय फिथाइ-सामथाइ बेन्दों-बेनला फोरनिफ्राय रोसि बानायनानैहाय बेखौ ओ रोसि म महरै बा गाब महरै दिहुननानै खुन्दुङआव गाब गानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि। गावनि गाननाय खसाब बा दख खनाफोरावहाय बा फास्राफोरा ओ गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय। आगरफोरखौ एरखांनानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ जेरैबादिहाय हाजो। आगर लाइ आगर दाउथु बिबार दउथु मेगन ओ बे। गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ मख'जाथावै एरखांनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ नोंगौ नोथां।
बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय। ओ दिनैसिम गावनि नंगौ जानाय जा गाननाय खसाबफोरखौहाय। ओ दानानै लानायखौ नुनो मोनदों ओ आथिखालावहाय जों। ओ गावनि एबा नांगौ जानाय। ओ खसाबफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना मोनबोनायनि थाखाय। गोरलैयैनो बायना मोनबोनायनि थाखाय बेफोरखौ समजों लोगोसे खारफानानै ओ दानाय लुनाय फोरखौ एसे खमायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेबो जोंनि बर' हारिनि मोन नसे ओ मख'जाथाव ओ खामानि होननानै जों बुंनो हागोन। मोनसे हारिया दावगालांनो थाखाय बेनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बेफोरसो मोनसे हारिखौ जौगाखांहोनानै लाखियो। बेनिखायनो जों जोंनि जा दानाय लुनाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि मोनसे गोख्रों खामानि बा मख'जाथाव खामानि। खामानि ओ दानाय लुनायाबो जोंनि बर'फोरखौहाय गोजौ फारसे। जौगाहोनायाव गोबां रोखोमनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबाददिनो जोंनि बर' हारियावहाय दिनैसिम। ओ दानाय लुनाया सोलि सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा। सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे दानाय लुनायखौ जों। फोथांना लाखिनाया जोंनिनो मोनसे गुबै खामानि। ओ दानाय लुनायजों लोगोसे। बर'फोरा गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरैबादिहाय माइ गायनाय बा ओ खोथिया। गुरनाय ना गुरनाय बेफोरावबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि बिहा। बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों दानाय लुनायजों लोगोसे।
बर' आइजोफोराहाय फालांगि होनानै न'खर सामलायनायखौ नुनो मोनदों। दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला। ओ बेफोरखौ जिफोरखौ दानानैहाय फाननानै गावनि नांगौ। जानाय बा न'खाव न'खर सुफुंनो थाखाय रांखान्थि नांगौ जानायफोरखौ। खौहाय बर आइजोफोरा सु। फुं बोनायखौ बा नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बेफोरखौ फाननानैहाय। ओ आरजिनानै नांगौ जानाय जा न'फोरनि बेसादफोर बेफोरखौ बायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबादियैनो दानाय लुनायजों लोगोसे बर' आइजोफोरा। ओ न'खर सामलायनाय बा न'खर सं। थानायाव गोबां बिहोमा होनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोल बा खाथि। खाथि खाला गामिफोरावहाय दानाय लुनाया माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां नोंथाङा दासो। एसे सिगाङाव जा खोथाफोर बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ नोंथां। ओ गोदोनि। गोदोनि समनिखौ लानानै दानिखौ नायोबाथ' गोदोनि समनिया गोबां फाराग दं नाङाहोमबा नोंथां। ओ गोदोनि समाव जोंङो। जि दखना ओमफ्राय गामसा आरनाइ बायदि। जोंनि बरनि गानग्रा बेफोर गानग्राखौ जों गोदोहाय बाजाराव बायनायखौ जों नुनो थाङांमोन नोंथां आरो जों बाजारनि दख'नाफोरखौबो जोंङो ओ मेसिनफोरजों दानायफोरखौबो जों नुनो थाङांमोन गोदोनि गो ओ ब उम गामि ओनसोलफोराव ब'फोरा गावनो गाव दानानै गावसोरनो गाननाय खौ जों नुनो मोननायमोन आरो गोदोनि दिनाव जों गा ओ बेबायदि दखना गामसा आरनाइ जिखुनु दानानै माने गावजों गाव ओ हेफाजाब होलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन माने सोरनिबा जुदि बैसागु फोरबो फालिनो बबेबा मागो दमासि जानांगौ बेबायदि सम फैयोब्ला माने ओ नैबेहा बै सासेनो गावनि न'खरनि मानसि माने दख'ना बा ओ गामसा दानानै हरनायखौ जों गोदो समाव नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां नाथाय जों दा बेबायदि दानानै हरनो हनायखौ जों नुनो थां नुनो थांलिया ओमफ्राय गोदोनि समाव जोंङो न' खरफ्रोमबो जायनि नखराव हिनजावसा दंङ जायनि न'खराव बिमा दंङ जायनि न'खराव हिनजावसा मानसिफोर दंङ माने बैसिनि न'खराव जोंङो मा होनो ओ गंसे गंसेबाबो जोंङो जि दाग्रा हिसानखौ जों नुनो थाङोमोन नंङा होमबा नोंथां? ओ नाथाय जों औ दानि जुगाव जों इसानसालिखौ जों नुनो मोनलिया माने नुब्लाबो जों बिराद खमाव नुसै आरो नोंथां मानो होनबा आजिखालि गासिब बो मिचिनजों दानाय ओ आगजु ओंखारबाय नंङा होमबा नोंथां उम गोदोनि समाव नों गांसे दखना बा गांसे गामसा दानो थाखाय ओ खोब सम समाय लायोमोन नंङा होमबा नोंथां गोदोनि दिनाव गांसे बुंनो थांङोबा गोबां बिदिनो मास मोनसे मास मोननै दान मोनसे दान मोननै गाहाम जोंङो ओ लायोमोन गांसे दख'ना बा जेसेबांखिनि दख'ना बानायगोन बेफोरखौ माने मानि माने गोबां सम दा लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानिया मेसिन आगजु बाहाय बिगियानारि आगजु बाहायनानै माने ओ खम समनि गेजेरावनो जों गोबां बिबांनि गामसा बा दखना बायदि ओ रोखोमनि जिखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनसै नंङा होमबा नोंथाङा औ आरो गोदोनि समाव ओ बर'आ गामिनि बरआइजोफ्रा दख'ना दानानै ओ न'खर रां खुंनायाव नख न'खर ओ रांखान्थियारि हालोदाव गोबां ओ हेफाजाब मदद होबोदोंमोन आरो बे दख'ना बा गामसा बा आरनाइ दानानै फाननानैनो माने न'खर खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां बेबायदिनो आरो गामियाव ओरैबायदि खालामो माने हिन्जाव हिनजावफोर ज' लोगो नांनानै माने दख'ना दानाय ओमफ्राय जि दानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां गामसा दानाय आर'नाइ दानाय बायदिफोरखौ खौ ओमफाय आरो गोदोनिया ओ आर'नाइ ओ जिखुनु गामसा बा दखना नायाव आगर होनायफोराव जोङो गुबुन गाव दा जाय मानसिया दायो जेनेबा बे मानसिया रोङाबा माने गुबुन आइजो आलदाखौ लिंहरनानै माने आगर एरहोनायफोरखौबो जों नुनो थाङोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय बेबायदिखौ जों दा नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां ओ ओमफ्राय आरो गोदोनि समाव जुदि ओ मोनसे दख दखना बा मोन गसाखौ जुदि गाब होनांगौब्ला खौ रं होनांगौबा होमबाना ओ जों गोदोनि समाव माखासे बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरनिफ्रायनो गाबखौ दिहुननानै फुनोमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों नोंथां बे बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया ओ नोंथाङानो मिथियो नामा नोंथां? थां माबायदि रोखोमनि जेनेबा गोथां गाब गोजा गाब खालामनांगौबा मा बबे बिफांनि बि- बिलाइ बा बिबारफोरखौ बाहायनानै बेबायदि ओ गामसा बा दख'नाखौ गाबहैयोमोन गोदोनि समाव नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ गुबुन गुबुन गाब गानाय होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै गोथां गाब बानायनो थाखाय जोंनो बिफांनि बिलाइ बा बिफां बिफांनि जा बिगुरफोर गोथां गोथां गाबनि बिगुरफोर बेफोरखौहाय देग्लिनानै ओ जानांगौ बादियै गाबदि बेखौ रोसि खालामनानै ओ नांगौ जानाय ओ‌ गाबखौहाय खुन्दुाव होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गोमो गाब बानायनो था थाखाय जोंनो फिथाइ सामथाय ओ फथाय सामथाया मोनोब्ला गोमो जाखानाय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौहाय जों सेबनानै एबादेग लिनानै ओ रोसि महरै बाहायनानै बेफोरखौ गाबगानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोजा होननानै बुङोब्लाबो गोजा गाब ओ माब माबा मोनसे फिथाइया गोजा गाबनिबो थायो बेफोरबायदिनो बेफोर गाबखौहाय ओ जों बानायनानै लानाय जायो बेफोरनि फिथाइखौहाय देग्लिनानै बेखौ रोसि बानायनानैहाय ओ बेफोरबायदियैनो गोबां गुबुन गुबुन गाब बानायनो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेन्दों बेनला बा फिथाइ सामथाइ दङो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन गाबनि बेफोरखौनो जों बानायनायखौ ओ खोनानो मोनदों
औ औ औ नांथां औ जोङो बर' गामिनि ओनसोलनि आइजोफोर खौ जेनबा जि दानाय गामसा दानायफोरजोंनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माने न'खर सा सालायबोनायखौ जों गोदोनिफ्राय नुबोदों नङा होमबा नोंथां औ औ दा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां उनाव आरो फिन सरायफिनसै ने औ आरो उनावहाय फिन आरो लोगो मोनफिनगोन नोंथां औ गोजोनथों दे